ना नोंथां खोनादों?
औ औ खोन्थादों।
औ ओ नोंथाङा दा मा खालामनानै दं?
थां आङो दा ओरैनो न'आवनो दसे जिरायनानै दङ नोंथां एसे।
औ। गोजोन ओ-ओ फुंबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय थाबाय। ओ दा नोंथांखौ आङो औ नोंथांनियाव आं दा मोननैसो बाथ्रा मोनथिनो लुबैदों। नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना? औ ओ औ। आङो आबाद जों माइ आबाद। द आङोन
औ।
फोरमायना होनो
औ औ औ नोंथां माइ आबादनि सोमोन्दै एसे ना?
औ औ।
औ औ औ औ नोंथां औ माइ आबादा जोंनि माइ आबाद बुङोब्ला जोङो जोंनि आसाम रायजोजों लोगोसे गुबुन रायजोआवबो बे आबादखौ जों गोबाङै मावनायखौ नुनो मोनो नोंथां जेराव जोंनि थांना औ जोंनि थांना थानायनि गुबै जाग्रा आदारानो जाहैबाय ओंखाम जेराव जोङो माइ आबाद मावनानै बे ओंखामखौ मान-मोननो हायो औ नोंथां ओंखामा माइ आबादा जेरै ओरैबायदि मोनसे आबाद जेराव जोङो उम बोसोरनि मोनसे सम फैयोबा जेराव जोङो दैज्लां बोथोर बुङो बे बोथोराव जोंनि आसाम रायजोआव बे बोथोराव माने गोबां जेरावबो गासैबो जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव माइ आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो बेवहाय आबाद मावनायनिबो उम गोबां रोखोम आदब खायदाफोरखौ नुनो मोनो जेराव जोङो दुब्लि बारियाव औ दै जमा खालामनानै गिबियावनो बेयाव बायदिसिना हासार होनानै बा गोदान आदबजों टेक्टर बायदिसिनाफोरजों हाल एवनायनि जाहोनाव बे हाखौ गुरै खालामना लाग्रोनानै बेयाव दैजों मोजाङै हाब्रु बायदि जागानाय जाहोनायखौ जों नुयो औ नोंथां ओ बे हायावनो जोङो औ बे हाब्रु खालामनानै बे हायाव जोङो खोब खैथिया फोनाय जायखौ बुङो जों बे खैथियाखौ फुनायनि गेजेरजों बे हायावनो गाय गायनानै जों आबादखौ मावनो लाजेनो जेराव जोङो ओ आबाद बेबायदिनो माइ गायनानै बेखौ जोङो ओ फिथाइ मोननाय सिमहालागै बायदिसिना बेवहाय मुलै हासार बायदिसिना हा ओ नखरनि हासारफोरखौ बाहायनानै बेयाव जोङो आबाद मावनायखौ नुनो मोनो जेराव बेयाव जोङो ओ दै होनाय बायदिसिना मुलै हासार बेफोरखौ जोङो बे माइ आबाद मावनाय समाव होनाय जायो औ औ दा जोङो बे माइ आबादखौ मावनायनि गेजेरजोंनो ओ मोननाय जा मोननायनि उनाव बेखौ जोङो हाना लाबोनानै नखरफोराव ओ मिसिंफोराव बायदिसिना बेफोरखौ जोंङो नानानै लानाय जायो जायखौ जोङो माइ फिथाइ दङ माइ फिथाइखौ बेबायदिनो जोङो ओ जि जाबनिफ्राय आलादा खालामनानै बेखौ जोङो बेगरखिनिखौ जों बुथुमनानै दोनो जेराव जोंनि औ नखरनि बाख्रि दोयाव जोङो सोनानै दोनो जायखौ जोङो उननि समाव जेबान जोंनि नांगौ जायो बेखौ जोंङो जानो हायो बेबायदिनो माइ फिथाइखौ जोङो मोननो हायो बेफोरबायदि आदब बाहायनानै जेराव जों मानसि माहारिया गुबैयै बेखौ गावनो गोदो गोदायनिफ्रायनो औ गावनि आदब खायदा बाहायनानै बेखौ मावबोगासिनो जेराव जोङो गावनि उफैनायखौ बा गावनि जानाय आगदाखौ बुथुमनो थाखाय जों बेखौ सोरजिना लायो आरो गोदोनिफ्रायनो बेफोरबो आदब खायदाया स सोलिबोगासिनो अ नोंथां खोनादों ना नोंथां
औ नोंथां खोनाबोदों
औ औ औ बेबायदिनो जोङो माइ आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनो जेरैबायदि जोङो बेफोरबायदि मावनानैबो जों खायसे न'खरा गावनि फालांगियारि बिथिङाव दावगानायखौ नुनो मोनो जोङो माइ आबाद मावनायनि गेजेरजों। गोबां गोबां। सुबुंफोरा जेनेबा ओ बेबायदि माइफोरखौ। बोथोराव माने बोथोरनि गासैबो गासैबो। मोनफ्रोम बोथोरावनो खायफा सुबुंफोरा बे आबादखौ मावनायखौ जों नुनो मोनो बायदिसिना दै होनानै। बेखौ जोङो खाथि खाला ओनसोलाव जोङो सेरावबो नुयो। माइ आबादखौ मावनानै बेफोरबायदिनो गोबां सुबुङानो। बेखौ फानहरनानै बायदिसिना बेनिफ्राय रांबो। गावनि न'खरखौ सुंथानायनि थाखाय रां आरजिनबो हायो
औ नोंथां औ। माइ आबादखौ बेबायदिनो मावनानै जोङो। औ गुबुन जायगा गुबुन रायजोफोराव फानहरनानै बेफोरनिफ्राय जोङो। मुलाम्फाबो मोननो हायो आरो। माइखौ जोङो। जोंनि जेनेबा गोनांथार जोंनि जाग्रा आदार जेराव जोङो। मावाब्लानो ओंखाम गावखौ। माने फैनायखौ जों सुफुंनो हानाय नङा बेनिखायनो जोंनि ओनसोल। बा जोंनि बे आसाम रायजोआव गासैबो। गासैबो सुबुङानो बे आबादखौ मावो जेराव जोङो उखैनायखौ नङा। बा सुफुंनो हानाय नङा बेनिफ्रायनो जोङो ओंखाम बायदिसिना ओंखामखौ मोननो हायो जेराव ओंखाम जानानै। सुबुं माहारिया थांनानै थायो। औ नोंथां औ दा आं नोंथां बेखौनो नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनानै। नोंथांनिफ्रायबो आं एसे गाव नोंनि बुजिनायनि। सोमोन्दै एसे मिथिनो लुुबैदों नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
औ औ नोंथांमोनाबदि आं गासिबो फैगोन। जों।
औ औ।
औ।
औ औ।
औ नोंथां औ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
औ नोंथां।
बे माइखौ जोङो दिखांना दोनो। गाजा बेरायनायनि थाखाय जेब्ला। । ओमफ्राय ओ। फनन्द्र दिन बा बिस दिननि उनाव बे माइया जेब्ला गायजानाय। जायो अ अब्ला जोेराव। जों बे खोथियाखौ बा जों माइ गायगोन बे माइ गायनाय हाखौ जोङो मोजाङै एवनानै हासार मुलि बायदिसिना होनानै जोङो। ओ-ओ गायनायखौ जों नुनो मोनो बेनि फ्राय ओ जों बांद्राय हासार बाहायोब्ला बा मुलि बाहा थायोब्ला जोंनि हाया गाज्रि जायो लोगोसे हायाव थानाय खानस्रि बायदि फोराबो ओ मुलि बाहायनायनि जाहोनाव हमो आरो आरो गोमालांनो हमो। बिदिनो जानो हायोब्ला जों जिबियारि हासार जेरै न' नाय ओम बिदिनो मोसौ ओ मोसौ बोरमा मैसो बायदिसिना जायफोरनि ओ बिनिफ्राय जों हासार मोननो हायो बेफोरखौ जोङो जोंनि आबाद फोथाराव जों होयोब्ला बेफोरबायदि नित्सय ओ हायाव थानाय खानस्रि बिदिनो बायदिसिना एम्बौ बायदि जुनारफोरा ओ थैनाय नङा जायखौ
जाय जिबफोरखौ जोंनि मिथिंगायाव थानाय बायदिसिना जिबफोरा ओ जानाय
औ
बेनिखायनो बेफोरो मानि गोमालांनायनि जाहोनाव निस्सय मिथिंगायाव थानाय बायदिसिना दाउब' बायदिसिना दाउफोरा गोमालांनो हमबाय हमगासिनो दं। आरो जों जुदि मिथिंगायाव थानाय जिबफोरखौ जोङो बासायनानै लाखिनोब्ला ओ जोङो बेफोरबायदि मुलि बा बांद्राय हासार बाहायनायखौ जोङो ओ गारनांगोन बेनि सोलाय जों जिबि हासारखौ बाहायोब्ला मोजां आरो आ बे जाबाय बेनिफ्राय जेब्ला जों गायनाय माइआ मोनो अब्ला जों बे खौ ओ हानानै लादो बा जों बेखौ ओम गुबुनखौ हानो होयोबा जों गावबो न'आव हाना नो न'आवनो हानानै बेखौ जोङो रुजुननानै लाबोयो बा जों बाननानै लाबोयो न'सिम बेनि
औ नोंथां औ।
बा जों मारेन होग्रा मेसिन बायदिसिना जों मारेन होनानै जोङो ओ दा बेनिफ्राय जिगा फरेखा बानायनाय जायो दा जों बेखौ ओ जिगाबखौ जोङो सौनोबो मोसौनोबो होयो बेनि
बे जिगाबखौ जोङो खायसे खायसेया ओ मैखुन बानायनाय खौबो जों नुनो मोनो आरो ओ बे मैखुनजोंबो गोबां रां आरजिनो हायो बिदिनो बानायनानै बेनिफ्राय
औ औ
ओ दा माइ बे माइखौ जों जेब्ला ओ जानो जानो सम जायोबा जों खौ जोङो सान्दुं गोसायाव लामनानै ओ जों बेखौ माइ सौग्रा ओ मिलाव जों लांनानै बेखौ जों सौनानै लाबोयो बेनिफ्राय जा बियो माइरं आर रो गुन्दै ओंखारो जों माइरंखौ जों लाना फैनानै ओ जोङो सं संनानै जायो ओ बेनिफ्राय गुन्दै मोनो बे गुन्दैखौ जोङो अमा बोरमा बायदिसिना मो सौनोबो जों होनायखौ जों नुनो मोनो आरो बे ओ ओ ओजों माइनि फ्राय ओंखारनाय जा गुन्दै बे गुन्दैयाबो जेनेबा ओरैनो होलानो थाङा ओ खायसे खायसेया जेनेबा न'आव जावनो हाया होननानै खायसे खायसे मेसिनावनो जावनानै लाना फैयो। बिदिनो माइ सौग्रा जायगायाव औ बिनिफ्राय ओ माइ माइरं बे माइरंखौ जोङो दाउनोबो होनायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय बे माइरंखौनो दाउ हांसो ओ याबो मोनजायो बेनिफ्राय मानसियाबो बेखौ बायदिसि थावनाय जेरै ओंख्रि संनानै बेखौ संनानै जायो आरो ओ बि बिदिनो ओ बेखौ जोङो बायदिसिना ओंख्रिफोरजों जाजायो जेरै सबाइ बिदिनो बायदिसिना अनला ओंख्रि बायदिफोरखौ जोङो ओ गोथाव गो जानो हायो आरो बिदिनो ओ जों बेखौ ओ माइरंखौ जोङो ओ फिता सौनानैबो जानो हायो माइरंआबो गुबुन गुबुन जाद दं जेरै माइब्रा बायदिसिना ओ बेफोरबायदिनो ओ जोंना समान जा ओ नोंथां आं आं
मोजांखिनि
औ नोंथांखौ आं साबायखर बावाहरबाय बेसिम नोंथाङा फोरमायना होनायनि थाखाय अ दा उननि समफोराव जों मोजाङै लोगो मोनलायबा सावरायफिनलायगोन दे नोंथां
औ दे गोजोन्थों
औ औ नोंथां बेखिनियावनो औ औ नोंथां दे लाखिथ'बाय होनबा नोंथां न
औ
औ औ दे